हेल' औ नोंथां खोनादों।
औ। ओ गिबि गिबियावनो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो नोंथांनिसिमबो।
औ ओ बिदिब्ला आङो नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जादों जोंनि बर' समाजावहाय आइजो माहारिफोरा एम्फौ लाथाखौहाय मारै फियो बेनि बागै आं नोंथांजों फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां सावरायजागोन थारैनो।
औ ओ बिदिब्ला आङो नोंथांनो गिबियावनो बर' आइजो नि बागै आङो फंनैसो सावरायग्रोनानै होनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां थारैनो नंगौ।
औ ओ बिदिब्ला नोंथां जोंनिया गिबियावनो एम्फौ फिनाय होनोब्लाथ' जोङो बर' सुबुंफोराहाय बा बर' आइजोफोराहाय गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो जोंना एम्फौ फिसिबोदों आरो ना नोंथां। ओ बेबायदिनोहाय जोंनि बर' आइजो फिसिबोदों बा जोङो दा आथिखाल मुगायावबो गोबां आइजोफोरखौनो बेबायदिनो एम्फौ फिनानै गावनि न'खराव नांगौ जानाय मुवाफोरखौ बायनो थाखाय बा ओ रांखावरियारिफोराव हेफाजाब मोननो थाखाय जोङो दानिया आथिखाल मुगायावबो जोङो एम्फौ फिनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। ओ गिबियावनो नोंथां जोङो एम्फौखौ माबोरैहाय फिनो होनोब्ला जोंनो गिबियावनो एम्फौनि जोलै नांग्रोगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नों
औ बेबायदिनोहाय जोङो एम म्फौनि जोलैखौ मा बेयाव मोनगोन होनोब्ला जोङो बेबायदिनो बाजार गलाफोरावहाय जोङो थांनानैहाय बेबायदिनो एम्फौनि एम्फौजों लाबजों जेरै जोङो फिथोब सिङाव थानाय एम्फौखौ जोङो बायनानै लाबो नांगोन आरो ना नोंथां ओ जोङो बाजारफोराव मोना बोला जोङो जेरैहाय खाथि खालायावनो ओ सोरहाबाफोर एम्फौ लादोंबोला बेसोरनिफ्राय जोङो गिबियावनो बे फिथोबजों लाबजों एम्फौजों ज'यैनो जोङो बायनानै लाबोनांगोन आरोना नोंथां। बेनि उनावहाय जोङो बेखौ बायनानै लाबोनानै जोङो ओ सुखांनानै दोननाय जायो आरोना नोंथां जाहाथे जोङो सुखांबासो बेनि ओमफ्राय सिखिरि ओंखारगोन नङा होमबा नोंथां जेब्लाना जोङो बियो बेनि फायस ओ नैजि दिन बा जोङो थामजि दिनसो जायो अब्ला बेनिफाय जोंना ओ सिखिरिया ओंखारनो लायो आरो ना नोंथां जेब्ला बेनिफाय सि सिखिरि ओंखारगोन अब्ला जोङो बे सिखिरिखौ हमनानैहाय ओ जि बा जोङो माखासे दोनग्रा आइजेंङावहाय दोननाय जायो आरोना नों दा जाहाथे बेै सिखिरिफोरा बे ओ जिफोरावनो बिदैखौ दैनाय जायो। ए बिदै दैेयोब्लासो जोङो एम्फौखौ बिनिफ्रायसो ओंखारगोन नङा होमबा नोंथां? जेब्लाना बे सिखिरिया बिदै दै गोन अब्लाना जोङो बे बिदै दैनाय गिबि जेन फिथ ओ दैजेननाय ओ बिदिखौहाय जोङो गिबियावनो आलादायै दोननाय जायो आरो। ना नोंथां मानो होनोब्ला जोङो गिबि दै दैजेननाय बिदैया एसे थाबसिन फिसाया ओंखारजेनो नङा होमबा नोंथां। बिनि उनावहाय जोङो जेब्लाना बियो ओ सेकेणड टाइम बिदै दैगोन अब्लाना जोङो बे बिदैखौबो मोनसे जायगा बा मोनसे आइजें फोराव दोननानै जोङो ज' खोबनानै दोननाय जायो आरोना नोंथां। बेनि उनावहाय जेब्ला बियो ओ फिसा ओंखारगोन अब्ला जोङो बे फिसाफोरखौ ओ नायनाय जायो आरो ना नोंथां बेनिफ्राय फिसा ओंखारोब्ला जोङो गिबियावनोहाय जेरै जोंनिया इन्दि बिलाइ गोरलै गोरलै ओंखारजेनाय बिलाय बेखौसो जोङो गिबि
नंगो नोंथां
होनोब्ला जोंना एम्फौआहाय बे गोरलै बिलाइखौसो जानो हायो नङा होमबा नों थां मानो होनोब्ला बियो गोरलै नालाय जाहाथे बियो गोदोर बिलाइफोरखौ जानो हाया बेनि हा थायफोरा गोरलै गोरलै जायो नङा होमबा नोंथां ओ बेनि थाखायनो जोंनिया गिबियावनो एम्फौ ओंखारजेनन्नायनो गोरलै गोरलै बिनाइ बिलाइखौहाय होग्रोनाय जायो आरोना नोंथां ओ जेब्लाना बियो गोदोर महर लागोन अब्ला जोङो एसे देरहांनाय बिलाइखौ होयो जेरैहाय जोङो एम्फौआथ' ओ खनथाम बा खनब्रै गुस्लायो नङा होमबा नोंथां जेब्लाना एम्फौआ गुस्लायनो टाइम जायो अब्लाना जोंनिया एम्फौआ दद्र' दद्र' जायो आरोना नोंथां। मानो होनोब्ला जेब्लाना बियो गुस्लायनो टाइम जागोन अब्ला एम्फौआ बिलाइखौहाय बारा एसेबां जाबाङा आरोना नोंथां। बे एम्फौआ जेब्ला बारा बिलाइखौ जाबाङा अब्लानो जोङो साननो हायोदि बे एम्फौ वाहाय गुस्लायनो सम जाबायबा जोङो टाइम जाबाय बेनि उनाव एम् फौना जेब्लाना गुस्लायगोन अब्लाना बियो देरहांगोन जेब्ला आरोबाव खनसे गुस लायगोन अब्लाना बेबायदिनो देरो आरोना नोंथां जेब्लाना ओ गोदोर जागोन अब्लाना बियो आरोबाव खनसे गुस्लायनानै ओ गोदोर जानायनि लामाया लायो आरोना नों थां बेबायदिनोहाय जोङो जेब्लाना बेयो एम्फौआ गोदोर जाथारगोन अब्ला जोङो बेनोहाय ओ इन्दि बिलाइ गोराखौ होयो आरोना नोंथां ओ बेबायदिनोहाय जोङो इन्दि बिलाइनि अनगायैबो थासुमलि बिलाइ बा जोङो ओ खारं बिलाइ बायदिसिना बिलाइफोरखौ जोङो एम्फौनो होनाय जायो आरोना नोंथां। ओ जोंनो एम्फौ फिसिनो थाखाय मोनसे न'नि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ औ खोनादों नोंथां।
औ औ। ओ जोंनो एम्फौ फिसिनो थाखाय मोनसे न'नि गोनांथि जायो बे न'आवनो जोङो एम्फौखौ दोननाय जायो। बे एम्फौखौ दोननो थाखाय जोंनो ओ औवानिनो दान्दा बा बैसां बानायनानै बेयाव जोङो दोननाय जायो आरो ना नोंथां। बे एम्फौनि खिनाय हासुनायफोरखौ जोङो सानफ्रामबो फुङाव सिखारनानैहाय आइजो माहारिफोरा साफा खालामबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां बेबायदिनो एम्फौआ जेब्ला मोनगोन अब्लाना जोङो बेखौ हमनानैहाय ओ बेबायदिनो फिथोब थोबनो थाखाय जोंनो माखासे ओ मुवा बेसादफोराव दोननाय जायो जेरै जोङो बस्थायाव सोनानै दोनो बा जोङो थालिर बिलाइ बा औवा बिलाइ बेयाव जोंना गोमोन एम्फौखौ हमनानै सोना दोननाय जायो आरोना नों थां बे एम्फौनो एम्फौ जोङो गिबि हमजेनन्नायखौ जोंनिया अजा होननानै बर' सुबुंनि फोराहाय फोथायो आरो ना बर' आइजोफोराहाय बे अजाखौ जोङो गिबियावनो ओ जिरग्रोनाय जायो आरोना नोंथां जिरखांनानै जोङोहाय बेखौ एम्फौ फिथोबनिफ्राय जिरनानै बेबायदिनोहाय बाजार गोलाफोरावबो जोङो फानहैनाय खौ नुयो बा जोङो बेबायदिनो बर'निनो दोरोङारि ओंख्रि जेरैहाय अनला मैथा बायदिसिनाजो जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ बेनि अनगायै दा बे एम्फौनि फिथोबनिफ्रायनो बर' आइजोफोरा गोदो गोदाय, थावख्रि लुनानै दख'ना बा जि बायदिसिना दायोमोन होननानै जोङो खोनानो मोनो आरोना नोंथां। ओ बेबायदिनो बर' आइजो फोरा एम्फौखौ फिसिनाय जायो आरोना नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो फोरमायना होनो हाबावगोन नामा नोंथां एम्फौखौहाय माबोरैहाय फियो नोंसोरनि हालामावहाय?
औ नंगौ नोंथां थारैनो नोंथाङा गोबां बाथ्रा बुंबोबाय एम्फौ लाथा फिसिनायनि सायाव। आंबो जाखिनि हायो नोंथांनो आं फोरमायना होनोसै। औ नंगौ एम्फौ लाथा फिसिनाया औ ओ जोंनि मोनसे गावनि बर' हारिनि बा जोंनि बर' आइ जो बिमा माहारिनि मोनसे गावनि आंगो खामानि जेरै दाउ अमा फिसिनाय बिदिनो एम्फौ लाथा फिसिनायाबो जोंनि मोनसे गावनि आंगो खामानि महरै जाबोबाय। औ एम्फौ लाथा फिसिनायखौ जोङो दाल' नङा गो दा गोदो बोथोथ' जोंना गोबां बि दिनो नखर नखर एम्फौ लाथा फिसियोमोन नाथाय दा समावसो जोंनिया एसे एनै खम जा बोनो हमबाय आरोखि।
नंगौ नोंथां।
औ ओ मानो होनोब्ला गोदोनि दिनाव बिदिनो बायनानै मानो होनोबा आबै आबौमोननि समाव बिदि बायनानै खुन्दुं ओं जों सि दानाय जायामोन बिदिनो गावसोरनो एम्फौ लाथा फिसिनानै बैफोर फिथोबनिफ्राय दिहुननाय इन्दि खुन्दुंफोरजों बिसोर गावनो न'आव जि दाना लायोमोन ओ लोगोसे औ। फानोमोनबो बेनिखायनो गो-गोदोनि समाव जानो हागौ गोबां बिदिनो एम्फौ लाथा फिसियोमोन ओ नंगौ दानि समावबो जोङो बा जोंनि ओनसोलाव बा गामिनि न'खरफोराव जोङो बा गावनि न'खरावबो जों एम्फौ लाथा फिसिनायखौ नुदों।
ओ बिदिब्ला नोंथां आंङो फौ लाथा सायाव एसे फोरमायना होनोसै जाखिनि मिथिगौ।
औ औ फोरमायनो हागोन नोंथां।
औ बायदिनो गिबियावनो जोंनो फिथोबनि गोनांथि जायो एम्फौ लाथा थानाय फि फिथोबनि जाय जों बैखौ जोंङो ओ गामियाव जायबा फिसिदो बेनिफ्रायबो जोङो जोलै लाबोनो हायो। नङाब्ला जोङो हाथाय बाजारावबो जोङो बायनानै मोनो जोलैनि थाखाय। थिग बिब्दिनो जों बेखौ लाबोनायनि थाखाय लाबोनानै जों बेखौ बिजि खुन्दुंजों जों सुना दोननांगौ आरोखि। बेनि अनगायैबो आथि आथिखालाव जोङो मोनसेखौबो नुनो मोनबो जे सोरखाराबो जोङो एम्फौ ला था फिसिनायनि थाखाय जोंनो जोलै एबा जोंनो बिधान हरो बिदि खायफाया जोंनो बि बिदिनो ओ सोरखारा जोंनो डायरेक्टलि जोंनो फिथोबबो हरो बा खायसे दाइरेक्ट बिदि बिदै दैनायखौबो हरखायो आरोखि। बेनि अनगायैबो सोरखारा जोंनो एम्फौ लाथा फिसिनायनि ओ मुंङाव जोंनो न' गंसे गंसेबो जोंनो गामि गामि जोङो लुना होनायखौ नुबाय। ओ लोगोसेनो बिसोरो एम्फौ लाथा। फिनायनि मुङावबो जोंनो जेरै रां होनानै जोंनिफ्राय बिसोरो फिथोबखौ बेसेन गोसायाव बायनानै लाङो। होनबा बिसोरो खुन्दुं लुहैयो आरोखि औ। आरो लोगोसे बिथांमोनहा जोंनो एम्फौ लाथा फिसिनायनि अनगायैबो खुन्दुं लुनाय समावबो जोंनो बिसोरो आथिखालाव आखाइजों नङा जोंनो मिसिंजों लुनाय थावख्रि लुनाय जोंनो बिदि मेचिनजों खुन्दुं लुनो हानाय जोंनो मेचिनबो जोंनाव बिदिनो सेल्फ हेल्प ग्रुप बिदि गड खुलिनानै जोंनो बिसोरो अनसुंथाइ होदो आरोखि।
औ नंगौ।
आङो नुनो मोनदों। थिग बिदिनो एम्फौ लाथा फिसिनायखौ जोङो फ्रिथकआव बिदि ओ सु-सुथाबखांनायनि उनाव जों बेखौ आलायनानै दोननांगौ बेनि उनाव जेब्ला सिखिरियाव ओंखारगोन जेब्ला सेखिरिया बिदै दैेगोन अ ब्ला जोङो सिखिरिखौ बै बिदै दैखांनाय सिखिरिखौ जोङो बिरहोखांनायनि उनाव जोङो बिदैखौ बोखांनानै जोङो जायखि जाया ओ बिदिनो जोङो सान द्रि एबा दुब्लि फिसाफोराव जोङो दोननानै बिखौ नायनांगौ आरो एम्फौ लाथा फिसिया ओंखारबायना ओंखाराखै। जे ब्ला एम्फौ लाथा फिसाया ओंखारगोन अब्ला जोङो खिलि जेननाय जोङो इन्दि बिलाइखौ होनांगौ बिदिनो औ बिदिनो जेब्ला एम्फौ लाथाया बिदिनो इन्दि बिलाइ जायै जायै देरबोगोन जेब्ला जोंनि आसि फिसा आसि फिसा जाबावगोन जों अब्ला बेखौ दान्दायाव जोङो दोननो हानाय जायो। बिनि उनाव जोङो औवा जों बानायनाय थोरोबसे थोरोबसे थोरोबथाम जोङो दान्दायाव बिसोरखौ आलायनाय दोननाय जायो आरोखि।
औ औ।
लोगोसेनो एम्फौ लाथाया इन्दि बिलाइनि अनगायैबो ओ गाम्बारि बिलाइ फिथा सोमलि बिलाइ खारं बिलाइ जानायखौ जोङो मिथिगौ आरोखि नों नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो बिसोरनो जानाय आदारखौ होनाय जायो।
औ।
थिग बेनि उनाव जेब्ला एम्फौ लाथाया मोनो। ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो गिबियाव एम्फौ लाथा मोननायखौ अजा बुङो औ नंगौ। बे बाथ्राया थारैनो सैथो गिबि फैनाय एम्फौ लाथाखौ जोङो अजा बुङो। बेनि उनाव एम्फौ लाथा मोननायखौबो जों माबोरै मिथियो होनोब्ला एम्फौ लाथाया गोमो म हर लायो लोगोसेनो बियो ख्राव ख्राव सोदोबबो होयो बेनि उनाव जोङो बे बस्थायाव खाना दोननाय जायो बिदिनो थाालिर बिलाइ गोरान बा थाइजौ बिलाइ औ औवा बिलाइ बिदि होनानै ज बेनो ओ ला ओ फिथोब सुनो खाथा खायो आरो बेनि उनाव जोङो बेखौ सानबा बा जोङो बिदिनो द' सान स्नि साननि उनाव जों बेखौ जोङो बोखानाय जायो। बेनि उनाव जोङो फिथौखौ एस्रा आरो एम्फौ लाथाखौ एस्रा दिहुननानै जोङो फाननोबो हायो बा जों गाव न'आव जानोबो हायो जेरै
औ औ।
नोंथाङा ब्रायजों मैथाजों थास' बिथ्रि बिदि बायदि बायदि मैगं बेजोंनो जोङो जानो हायो आरोखि नाव लोगोसे जोङो फिथोबखौबो जोङो गाव न'आवनो औ खुन्दुंबो लुनो हायो एबा जोङो फाननोबो हायो नोंथां, खोनादों ना?
औ औ नंगौ नोंथां। औ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
नोंथांजों एम्फौ फिसिनायनि बागै सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
औ नंगौ नोंथां।